औ औ खुलुमबाय नोंथां
खुम- खुलुमबाय नोंथां
मोनाबिलिनि गाहाम हामलानाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरफिननाय थाबाय दा नोंथाङा
अ औ नोंथां आं मोनसे गोनांथार आयदाया जाय जोङो मिथिखायो जोंहा मा होनो दाथ' जोङो बांसिनानो जोङो माखासे क्लाइमेट सेेन्ज जोङो नुनो मोनदों जेरै जोंहा गोबां दं आरोना जोङो बेफोरनि सोमोन्दै राय नाय नोंथाङा आंनो बे बारमन्दला माबोरै गे ब्रेङो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फनैसो बुंनो हागोन ना?
अ फोरमायनो हागोन नोंथां बिदिब्ला खोनासंलांदो नोंथाङा आं बारमडला माबोरै गेब्रेङो बेनि सोमोन्दै एसे सुंद'यबाबो फोरमायना होनसै दा बारमन्दल' गेब्रेंनायनि जाहोनफोरा जाहैबाय
जोंहा
सुबुं अनजिमा बांबाय सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंनो नांगौ जानाय जिनिसफ्राबो बांनानै फैयो दा जेरै जोङो गारि- मथर ओ कलकारखाना कल ओ बांसिनै ओ माखासे फिथाइफोर दिहुननो थाखाय बा प्रडाक्टफोर माखासे दिहुननो थाखाय जोंहा बांसिनै कल कारखाना बाहायनांगौ जायो आरो ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंहा माखासे बिफां -लाइफां बैफोरखौ दानफायनानै औ जायगा बानायनानै थानांगौ जायो दा बेफोरनि थाखायनो जोंनि बार मण्डलाव
जोङो गाज्रि गेस जेरै साल्फार डाइ अक्साइड कार्बन डाइ अक्साइद ओ नाइट्रजेन डाइ अक्साइद नाइट्रजेन मन' अक्साइड सालफार मन' अक्साइड बैफोरबायदि गाज्रि गेसाआ ओंखारनानै जोंनि बार मण्डलाव ओ आ गलायनानै थायो बै गलरायनानै थानायखौ ओ सुबुंफोरा ओ हां लायोब्ला बेफोरखौनो लानांगौ जायो बा ओ गा खालि सुबुंल' नङा जेसेबां जिब जुनार नो बेफोर बिफां लाइफांफ्रा बो थामहिनबा बिफां लाइफांफ्राबो ओ बार लानाय जायो जेरै बिफां लाइफाङा कार्बन डाइ अक्साइड लायो बैफोरबायदिजों गाज्रि गेसआ गलायनानै थायो दा बेबायदि गलायनानै थानायखौनो जोङो बारमण्डल गेब्रेनाय होनना नानै मिथिनाय जायो दा बेफोरबायदि जायोब्ला जोंनि जिउआव गोबां खहा गो
जेरै मानसि जिब जुनारफ्रा ओ गराजि रोखोमनि लोमजानाय साजा जानाय गारजि रोखोमनि देहायारि जेंना नुजाथियो आरो बिफां लाइफांनि गेजेरावबो ओ बिफां लाइफाङा नांगौ रोखोमनि ओ गेस बा गावसोरनो नांगौ जानाय ओ बारखौ मोनोनियाव ओ बिफां लाइफांबाबो ओ लोरबां जालांनो हमो थामिनबा उनावहालागै थैनायसिमाव थाङो दा बेबायदि जायोब्ला जोंहा ओ जिउआव बा थांनानै थानायाव गोबां ओ गोहोम खोख्लैगोन बा गारजि गारजि मोनसे लामाथिं फैगोन बा जोबस्रांलांजोबनायनि लामाया थाबैनो जानानै फैगोन आरो। बे जाहैबाय जोङो ओ गारि मथर सालायनायनिफ्राय ओं खारनाय माखासे गारजि गेसफोर आरो दंबावो जोंहा ओ कलकारखाना फोरबायदिनिफ्राय गारजि गेस ओंखारनाय जायो दा बैफोरनिफ्राय जेरै सालपार डाइ अक्साइड बांसिनै ओंखारनाय जायो उखुन्दैयाव बांसिनानो साल्फार डाइ अक्साइद आ थानाय जायो। दा बेयो बार मडलाव ओ ओंखारनानै बारमन्दलजों ओ गलायनानै थायो दा बैफोरबायदि गेसखौ मोनोब्लाबो जोङो ओ जिब जुनार बिफां लाइफांफोरनाव बिराद गारजि मोनसे गोहोम खोख्लैयो दा बार गेब्रेनायनि मोन जाहोनफोरा बेनो आरो लोगोसे जोङो बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगौनि जा ओ बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगौनि जायगायाव दानफायनाय बेसोर जों सुबुं अनजिमाफोरफोरखौ नुनो मोनो दा दानफायोब्ला बिफां -लाइफांखौ दानफायोब्ला जोंहा जेसेबां बार मण्डलाव गाज्रि गेस ओंखारनानै थानाय बा गरम कार्बन- डाइ -अक्साइड बैफोरखौ ओ जोङो गैया खालामनो हाया जायो। थामहिनबा बार मण्डलाव बारायनानै थानाय जायो। बिफां- लाइफां दानफायोब्ला। बेखायनो जों आं बुंनो सानो
औ बिफां-लाइफांखौ
दानफायनायनि अनगायै जोङो फांसे बिफांफोर दानफायनांगौ जायोब्ला फांनै बा फांथाम गायनाया जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो। मानो होनबा बिफां -लाइफां थायोब्लासो जोंनि बारमण्डलाव जेसेबां गाज्रि गेस बा गलायनानै थानाय जायो बैफोरखौ बिफां- लाइफाङासो बोनानै लानाय जायो आरो।
ओम बेखायनो बुंनो हायो जोङो बिफां- लाइफाङाबो जोंनि बे बारमण्डल गेब्रेंनाय होबथानायनि मोनसे गुबै राहा होननानै जों बुंनो हायो लोगोसे जोङो आरो खालामनो हाबावो
माखासे नांगौ रोखोमनिल' माने कन्ट्रलाव दोननानै जोङो
बार गेब्रेनायनि बेलायाव बेखिनि आरो माखासे जोंना
ओ उरां उरां जाहाजफोर जायफोर जों जोबोद गोसा गोसायै सावन जालाङो। दा बैफोर सावन आरो बिनिफ्राय ओंखारनाय जेनाखि गेस बिसोरो जि एटि एफ होनो ओ बे उरांफोर उरां जाहाज बाहायनाय थाबखौ एटि एफा जाहैबाय एभिएसनन थारबाइन ट्रइल बे बुस्थुखौ बिसोर बाहायनाय जायो। बेनिफ्राय गाज्रि रोखोमनि लि गाज्रि रोखोमनि
ओंखारनाय जायो। दा बेफोरो बार मण्डलाव गलायनानै
थाफैनाय जायो गलायनानै थाफैयोब्ला बे बार मण्डला गेब्रेंनाय जायो। दा बैफोर गेब्रेंनाय बार मण्डल बा बारखौ सुबुं अनजिमा एबा बिफां -लाइफां जानांगौ जायोब्ला जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। दा बेनिखायनो आं बुंनो सानो जों जेसेबां हायो खमायोब्ला मोजां जागौ होननानै आं सानो आरो बिफां -लाइफांखौ दानफायनायनि अनगायै जों बांसिन गायनानै होयोब्ला ओ जोङो बार मण्डल गेब्रोंनायनि रैखाथिखौ लाखिनो हागोन होननानै आं सानो। दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां। नोंथाङा बे मा होनो बारमण्डल गेब्रेंनायनि माखासे जाहोनफोरखौ फोरमायनायनि थाखाय आं नोंथां जेनेबा आंबो नोंथाङा बे गेब्रेंनायनि सोमोन्दै फोरमायनायखाय आं माने दै गेब्रेंनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानदों नोंथाङा खोनासंलांबानो जाबाय। औ ओरैनोथ' जों मिथिखागौ ओमफ्राय जेनेबा दै गेब्रेंनाया मा होननानै बुङो दै गेब्रेंननाय होननानै बुङोब्ला जोङो मा जायो मा होनो जोंनि माखासे लोंग्रा दै एबा फुख्रि आरो जाम्फै एबा लैथो- लैथोमा एबा हा सिंनि दैफोर बैफोर मा होनदों माखासे जोंनि गाज्रि गारनाय एबा खिगारनाय एबा किमेकोल बाहायनायफोरखौ जोङो ओ मा होनो सुनायनि थाखाय एबा जोङो अ ओ हगार मा होनो हगार हरनायनि थाखाय बेयो मा जायो दै बे दै सिङाव हाबलाङो एबा दैजों मा होनो गोरोबनानै थायो थायो आरोोमना बैफोराव मा होनो बैफोर जेब्ला गोरो बो अब्ला बैजोंनो मा जानानै फैयो बे दैया गेब्रें ङो एबा गुबुंले जानानै फैयो आरोना बिसोर बे गुबुंले जानायनि थाखायनो मा होनदों माखासे गोबां मा होनो ओ बेमार आजारफोर एबा जोंनि मिथिंगायारि खैफोद गोनां लानानै फैयो आरो जों मोनथिखायो दै गेब्रेंनाया मा मा जोंनो खहा खालामो आरोना आरो जोङो आं बुंनो सानदों बे दै गेब्रेनायनि माखासे जाहोनफोर बे जाहोनफोरा जाबाय गिबियावनो दङ मा होनो
जोंनि
बे उध्ग एबा दारिमिनारि फसं थान बे दारिमिनारि फसंथानाव माखासे बे बिस गोनां केमिकेल ए बा माबा मोनसे मा होनो बिसि गोनां नङाबा गारजा मुवा बे सुगा सुनाय ओरै ओ प्लास्टिक सुनाय माबा मोनसे गारजि मुवा सुनाया मा होनो दैयाव थाङोब्ला जेब्ला गलायोब्ला बैफोरजों दैया गेब्रेङो हागौ आरोना आरो बेजोंनो दङ जोङो मा होनो ओ जोङो ओ माबायाव बाहायनाय आबाद फोथाराव बाहायनाय बेयाव जोङो माखासे केमिकेल एबा पेस्सिदाइस जोङो बाहायो बेफोराव जोङो एम्फौ थैनायनि हाग्रा थैनायनि आरो गोबां हासार इउरियाफोर बाहायो आरोना बैफोर इउरियाफोरहा बाहायनायनि जाहोनावनो ओ बे जोंनि दैनि लेबेल एबा अखा हाना हानायजों बैयो सुस्रालांनायनि गेजेरजों जेब्ला ओ हा सिंनि बे दै गोथाराव हाबहैयो अब्ला दैजों मिक्सार जानानै एबा लगायनानै हाय दैया गुबुंले जायो बैफोरबायदियाव बे दैया गुबुंले जायो होन जायो आरोना नोंथां आरो प्लास्टिक जोङो प्लास्टिक बाहायनायाबो मोनसे गिदिद
लानानै फैबाय जेनेबा जोङो लाफाबाय एबा
गाज्रि गारनाय एबा माबा मोनसे मुलिजों मिक्सार जानानै बियो बा गाज्रिसिन जाबावबाय आरोना बिनि थाखायनो बेयावबो दैया गेब्रेेंनो हागौ आरोना नों आरो जोङो मोनथिखायो जोंहा माखासे जोङो ओ खैलायारि जाव खुनायाव जोङो माखासे गोबां मेचिनफोर बाहायो आरोना बेयाव थावफोर एबा माखासे मा होननांगोन बेखौ जेनेबा केमिकेल बाहायो आरोना जों बेखौ मेसिनफ्रियाव जोङो मा खालामनायाव जों जावनायफ्राव माफ्राव बेयावनो जोंनि बे दैजों मिलायफानानै एबा हा सिङाव गोरोबहैनानै एबा फख्रिफ्राव जाम्फैफ्राव बेफोरबायदियैनो मा होनो दैया गेब्रेंनो हमो आरोना बेफोरखौ जोङो बाहायनाया जोंनिनो मा होनो जोंनिनो ओ बिबान बेखौ जोङो बाहाय हमथाथारनांगोन एबा मा खालामनांगोन जोङो होबथानांगोन आरोना बेफोरखौ जोङो माखासे ओ बेफोरजोंनो मा जानानै फैयो जोंनि गेजेराव बिस गोनां
जेरै मा होनो बेमार आजारफोर फैदों जेरै कलेरा, ताइफद डायरिया बेफोरबायदिया दैजों गलायनानै
एबा लैथोफ्राव थाङोब्ला बैफोर प्लास्टिकफ्रा एबा केमिकेल केमिकेल बिस गोनांफ्रा जे जेब्ला थाङो अब्ला बैफोरो मा खालामो जोंनि नाखौ जोंनि बो मिथिंगानि नाखौ एबा आरो सिङाव थानाय जिब जुनारफोरखौ गासिखौबो बुथारजोबो आ रोना जोङो बेखौ होबथानाया जोबोद गोनां आरो माखासे जोंनि मा खालामनांगौ जोंनि माखासे गभारमेन्टफोर जेरै जोङो सरखारफ्रा बेखौ स्ट्रिक एक्सन लानांगौ आरो ना बै स्ट्रिकआ जाय जोङो वाटार हायोबा दैखौ गुबुंनायखौ जों होबथानायाव आरो ना आरो बेजोंनो जोंहा दङ माखासे जोंनि बे बाहायनाय जोंनि केमिकेल एबा फार्टिलाइजार बैफोरखौ जोङो खम बा इउस खालामनांगौ बैफोरखौ जोङो खम इउस खालामोबा जोंहा मा जायो जोंहा दै एबा दै गुबुंले जानाया जोंहा खम जायो आरो जोङो माखासे प्लास टिकफोर जाय प्लास्टिकखौ नोङो मुवा बुस्थु सोनानै लाबोदों बे मुवा बुस्थु सोनानै लाबोनायखौ जोङो मोनसे जायगायाव ज दोननानै बेखौ जोङो बाहायफिननानैबो जोङो
मा खालामनो हायो बाहायफिननो बाहायनो हायो आरोना औ नोंथांनिसिम जोबोद जोबो